हेल' नोंथां
औ औ औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों दे।
औ बिदिब्ला जोंङो दिनै ओ आयदा फारसे आवगायखानोसै नोंथां जिहेथु जोंङो ओ दिनैनि समाव जोंङो ओ दानाय लुनायनि सोमोन्दै नोंथांजों आं सावरायनो होननानै सानदों दा सावरायजागोन ना नोंथां?
औ सावराय जागोन दे।
औ औ बिदिब्ला आंङो एसे फोरमायनोसै जिहेतु दानाय लुनाय होनना बुंङोबाथ' जों गिबियावनो जोंङो जोंनि जा ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि जों मुंखौनो जोंङो लाबोग्रोनांगोन लाबोग्रोनांगोन मानो होनना बुंङोब्ला जोंङो गोदो गोदायनि समाव दानाय लुनायनि जोनोमखौथ' जोंङो आसागि बैसागोनिफ्रायसो जादों होननानै जोंङो मिथियो जेराव जोंङो ओ जिहेथु जोंनि मानसि सुबुं माहारिया साननो हनो ओ रोंगौ जिहेथु जोंङो मेलेमजिबि जेराव दिनै मानसिहा ओ लाजिनाय दंङ मानो होनना बुंङोब्ला गावनि देहाखौ खोबथेनो थाखाय फांथेनो थाखाय जोंङो गोदोनि समाव बायदिसिना जोंङो मैहुर खालामनानै बा जोंङो गोदोनि समाव जिब जुनारफोरखौ ओ बुथारनानै जायोमोन गावनि उदैखौ ओ सुफुंनो थाखाय जेराव जोंङो गोजां बोथोर समफोराव जों जिहेथु गानग्रा जोमग्रा नांगौ जानायलाय जों बेफोरखौ गानोमोन ओ बिदिनो लासै लासै ओ सोलायबोबाय जिहेथु जोंङो साननो हनो रोंगौ सुबुंङा लासै लासैनो जौगाबोबाय थाबाय बिदिनो ओ इन्दि जिफोरखौ जोंङो ओ लुनो रोंबाय जेराव जोंङो ओ इन्दि एम्फौ फिसिनानै खुन्दुं दिहुननानै जोंङो गाब फुनना होननानै जोंङो हाग्रा बंग्रानि बिबार फिथाइ सामथायाइजों होननानै जोंङो दिनैनि समाव ओ बेफोरबायदिनो होनाय खौ जों नुनो मोनो दा जिहेथु दिनैनि समाव जोंहा ओ गोबां ओ दिनै गोबां ओ गुबुन गुबुन फोर ओंखारबाय जेराव जोंहा मिसिन फोर ओंखारदों जोंहा जि दानाय नाथाय गोदोनि समावथ' जों मिथिखायो। जिहेथु जोङो ओ हिसानजोंनो जों जिफोरखौ दानाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां? ओ जिहेथु गोदोनि समाव ओ हिसानावनो जोङो दानाय जायोमोन न'आवनो जोङो ओ बर' आइजोफोरा दायोमोन हौवा फसाफोरनि थाखाय गामसा दानानै होनाय जायोमोन आर'नाइ फालि औ आगर एरनाय बायदिसिना आगर दङ जेरै गोदोनि समावथ' जों खोनानो मोननाय बायदिब्ला। बर' आइजोफोरा्रा ओरैबायदि रोंखा राखामोन। ओ जेराव हनै दाउ बिरलांदों होनना बुङोबाथाय दाउखौ एरनो हानायमोन आगर दा नोंथाङा नोंथां नोंथाङाबो हिसान दानो रोंगोन नामा नोंथां?
औ नोंथां एसे एसे दायो।
औ औ औ बिदिब्ला नोंथाङाथ' आगरफोरखौथ' मिथिखायो नोंथाङा बर'फोरनि ओ गुबै आगरनि सोमोन्दै जेनेबा मोननैसो आगरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां जोंनाथ' आगरा गोबां दं आरो बेनिनो जोंना दाउरराय मोख्रेब नङाबा थाइगिर बिबार हाजो आगर मै आगर बिदिनो गोबां दं आरो।
औ औ औ औ बेफोर आगरफोरखौथ' जेनेबा जोङो ओ दख'ना औ दख'नाफोरावबोथ' होनाय नुयो जानांगौ दा माबे माबेयाव बेफोर आगरफोरखौ बाहायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना आरो नङा
औ नोंथां अ जोङो हाजो हाजो आगरफोरखौ बांसिन जोङो दख'नाफोरावबो आथिखाल समाव नायनो थाङोब्लाथ' जोङो नुनो मोनदों। ओ आरो जोंहा जेरै आर'नाइ फालि बायदिफोरावबो होनायखौ नुदों आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नोंथां जिहेथु जोङो आर'नाइ होनना बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जिहेथु जोंनि बे दानाय लुनाया ओरैबायदि दिनै ओ सुबुंफोरनि गेजेराव दिनै गोसारनो हमदों जेराव जोङो आर'नाइ होनना बुङोबाथ' जों गोदोनि समाव जेब्ला जोङो दावहा नाङो थांनो गोनां अब्ला सानसेनि हरसेनि गेजेरावनो जोङो दानानै जोङो गानहो हरो होननानै जों फोरमायनाय जायोमोन नङा होमबा नोंथां। जिहेथु दिनैनि समावथ' जोङो गोबां बिथिङावनो जोङो सोरखौबा मान होनाय बिथिङाव जोङो आर'नाइखौ बाहायनाय जायो। जेराव जोङो आर'नानायइया ओरैबायदि दिनै ओ बेसेन गोसा जालांनो हमबाय दिनै बुहुमाव दिनै ओरैबायदि सिनाय जाबाय मुंदांखा जाबाय दिनै गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंनि बे आर'नाइखौ लानो हमबाय जिहेथु दिनै गोबां फरेनानो जा बा गुबुन चाइना बाय दिनै आमेरिका बायदिसिना गुबुन गुबुन गोजान काउन्ट्रिफोरावबो दिनै जोंहा बे आर'नाइफोरखौ ओ जोङो मान बावनाय हिसाबै जोङो बाहायबोबाय। दा बिदिनो गोबां जोंहा दिनैनि समावथ' जौगाबोगासिनो दङ दा नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेथु जोंहा दिनै दानाय लुनायनि बेलायाव जोङो रांखान्थियारि बिथिङाव माबायदिहाय जोङो खामानि मावोब्लाथाय जौगानो हागोन होननानै सानो नोंथाङा?
औ नोंथां जोङो दानाय लुनाय बुङोब्लाथ' जोंना गोदो जेरै दायोमोन बिब्दिथ' दानि समाव गैनो थांलिया ओ नाथाय जोङो ओ दानि समावथ' बांसिन मेचिनजोंनो दानायफोरखौ जोङो गाननायखौ नुयो आरो। बिब्दिनो जोंना दारिमिन फोरबो दङ गोबां आरो जोङो जोंनि ओ जा दोरोङारि गानग्रा बेफोरखौ खौ जोङो गावबा गावनो आखाइजों दानानै ओ जोङो मा होनो बेखौ फालांगिफोर खालामोबा मोजांसिन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ। जों जुदि गावनो जोंथ' मिथिखायो जिहेथु जोङो मेसिनजों दानाय जोंहा जिफोरानो जा गामसाफोरानो जा दा बायदिसिना ओ जोङो गानग्रा जोमग्रानि खोथा बुङोब्ला जोङो गोबां खम बेसेनावनो मोनो नङा होमबा नोंथां? जिहेथु जोङो आखाइजों दानाय बा जोङो न'आव ओ हिसानजों दानायफोरा जोंहा दिनै दख'नाफोरनि खोथायानो बुङोबा गामसाफोरनि खोथायानो बुं जोंहा जोबोद एसेब्लाबो जोंहा एक्सपेनसिभ जायोबा जोंहा दाम गोसा जायो। जेराव जों हायोबा नाथाय जोङो आंनि बायदिब्लाथ' जोङो जेनेबा जोंनि जा जिहेथु जोंहा बे दानाय लुनाया जोंनि हारिमु बर'नि जोङो हायोब्ला जोङो जेराव जोङो हिसानसालि खुलिनो नांगौ जों जुदि रांखान्थियारि जिउआव जुदि जोङो दावगानो सानदोंब्ला जोङो हिसान खुलि खुलिना होनांगौ जेराव जोङो गोबां दिनै फावखुंग्रिफोरा हिसानुलि सालि खुलिनायखौ जों नुदों बेनि गेजेरजों बिसोरो गोबां रांखान्थि बिथिङाव जौगानो हादों एसेब्लाबो। जिहेथु जोंनि गेजेराव दा हायोब्ला गामि गामि जुदि जोङो हिसानसालि खुलिनो हायो। हिसानसालियाव जोङो बांद्राय नाङा बिदिनो जोङो जि बा दाइन बा नैजि जिबा बेफोरबायदि जुदि जोङो हिसान जोङो बायनानै होयोब्ला जोङो दिनैनि सु समावथ' जोंहा गोदान मुगानि सान दङ जेराव जोङो एसेब्लाबो ओ थाबैनो जोङो जिफोरखौ दानो हायो दा बेफोरखौ जुदि जोङो बानायनानै होयोब्ला अब्ला जोंनि हारिमुवाबबो जोंनिया थांनानै थागोन। जिहेथु जोंहा रांखान्थियारि बिथिङावबो जों गोबां ओ दावगानो हागोन। जेराव जोंहा गामिफोराव ओरैनोसो जोंहा खायसे मानसिफोरा ओरैनो ओ खामानि गैयिफोरा बेवहाय खामानिबो मोनगोन दा नोंथाङा बेनि सायाव ओ मा माबाफोर फोरमायनो सानदों नामा जिहेतु माबायदिहाय जागोन जेनेब्ला गामिफोराव जुदि हिसानसालिफोर खुलियोब्ला?
औ नोंथां बि्दि खुलियोब्लाथ' जोंना मोजाङानो जागोन। मानो होनोब्ला जोंना दानि समाव नायनो थाङोब्ला लाइमोनफोरा बिब्दि दानाय लुनायनि फारसे एसे गोसोआबो खम जाहैबाय आरो बिब्दि दानाय लुनायखौ बांसिन रोङा जालांबाय आरो बिब्दि खुलियोबा औ मोजाङानो गावनि जेनेबा गावनि हारिनि थाखायबो।
औ औ औ।
औ
नंगौ नंगौ। जिहेथु दिनैनि समाव ओ आइजो माहारिया ओ गोबां नंगौ दानाय लुनायफोरखौ दिनै ओ बांसिनानो गारनो हमलांबाय नाथाय बेवहाय ओ बांद्राय गोरोन्थिबो दं होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनना बुङोब्ला जोङो जुदि दानाय लुनाय बिथिङाव जुदि जोङो आइजोफोरखौल' जुदि जोङो सोनारनानै थायोब्ला आइजोफोरजोंल' बे माब्लाबाबो जानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव आइजो माहारिफोरा नंगौ गोबां जोंहा हिसान दानायखौ जों नुयोमोन आइजोफोरखौ। मानो होनना बुङोब्ला गोदोनि समाव आइजोफोरा जेबो खामानियानो थायामोन न'खरनि खामानिफोरखौ मावो दाङो बेजों लोगोसे हिसानफोरखौ दायो ओमफ्राय गुबुन जायगाफोराव ओंखारलाङामोन बा सोलोंथाइ बि बिथिंनो जा बा गुबुन रांखान्थियारि बिथिं बा गुबुन अफिस खामानि गुबुन जायगायाव थांनाय बेफोर बिथिङाव जोबोर खममोन नाथाय दिनैथ' जोंहा दिनै जौगा थाखोनि आइजोफोरा दिनै साननो हनो हानाय जाबाय रोंगौथि गोनां जाबाय जिहेथु दिनै आइजोफोराबो सम गैलिया दा बिनिखायनो हायोब्ला बेवहाय जोङो आइजो बा जोङो हौवा मानसि होननानै रुजु लायबाय थायोबा जानाय नङा जिहेथु जोङो दिनैनि समाव जोंनि हारिमुजोंनो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो जोङो जुदि बेफोरबायदि खामानि मावनो हायोब्ला हिसान सालिफोर खुलिनो हायोब्ला गावबा गावनि थाखाय बेनो दिनै मोजां जागोन दिनै रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हागोन जिहेथु दिनै दानाय लुनायनि बिथिङाव दिनै नोंथाङा दिनै मदार्न जिहेथु जोंहा सोनाबारि गाननाय जोमनायफोरा फैबाय दा बेफोरनि सोमोन्दै माबाफोर बुंगोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां ओ औ खोनादों
औ औ औ
औ जोङो दानि समाव नायनो थाङोब्लाथ' बांसिन बिब्दि गुबुन जायगानि गाननाय जोमनायखौनो जोङो बाहायनायखौ नुयो आरो ओ जोंनि दा हारिमुनि गाननाय बेखौ जोङो एसे खम बाहायनायखौबो नुदों आरो नोंथां ओ बिब्दिथ' जोंना गुबुनफोराव थाङोब्लाथ' मोजाङा ओ मा होनो जेनेबा जोङो गुबुन गोजान जायगाफोराव थाङोब्लाथ' बिब्दि ओ नोंथाङा जेरै फोरमायनाय मदार्न बिबदि ड्रेस बुंदों बिब्दियाथ' ओ गाहामानो जायो नाथाय जोङो ओ इयुननि खौ साननो थाङोब्ला जोङो गावनि हारिनि ड्रेसखौ बा गान्नाय जोमनायखौ जोङो बाहाय लाङोबा जोंनि इयुननि थाखायबो गाहाम होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ बिनिफ्राय ओ आइजो माहारिफोरा गानग्रा ओ जिफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा नोंथाङा जिहेतु दिनैनि समाव गोबां ओ जोंहा गोदान गोदान गाननाय जोमनाय फैदों दा बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होबानो जाबाय नोंथाङा
ओ नोंथां माने जोंनि हारिमुनि नामा
नङा नङा ओ गुबुन गोदान गोदान माइबाबा जिन्सनो माइबा आंथ' इसेबां मोजां मिथिया माया स्कार्ट माइबा बेफोरबायदि फैलाबायो आरोना बेफोरनि सोमोन्दै हानाय नङा
औ नोंथां ओ आङो बेनि नामफोरखौथ' मोजाङै मिथिजोबा बेनिखायनो नोंथांनो आङो बेखौ मोजाङै फोरमायनो हानाय नङा आरो नोंथां
औ औ जोंहाथ' ओरैनो हौवा माहारिफोर होनना बुङोबा जोंनिया बै स्पर्टिं गस्लाफोरा बेफोर बांसिन सोलियो जों गेन्जि फैदों दिनै समाव ओ बेगि फैदों जोंहा जिन्स लंपेन्ट ओ बेलुन फिट बेफोरखौ जोङो गाननायखौ नुनो मोनो आरो ना जिहेथु जोंहा जुथा बुंनो थाङो जोङो बायदिसिना केम्पास आरि उदलेण्ड बेफोरखौ फैनायखौ नुयो आरोना दा ओ बिदिनोसै नोङा होमबा दिनैनि समाव जोंहा सोलायबोजोबबाय गाननाय जोमनायफोरा दा जोंहा जिहेथु दिनैनि समाव गोबां ओ जौगानो हमदों जेराव ओ जों जुदि बेफोरनि ओ गलाफोर होयोब्ला माबायदि जागोन होनना सानो नोंथाङा जिहेथु जोंहा गाननाय जोमनायनि गलाफोरा दिनैनि समाव माबायदिहाय सोलिगासिनो दङ नों-नोंसोरनि ओ साइदजोंहाय?
औ नोंथां ओ गाननाय जोमनायनि जोङो बिब्दि ओ गला बुङोब्ला थ' जोंनि ओनसोलाव नायनो थाङोबा गोबाङानो दङ ओ बिब्दि जेरै गोदान जोङो मेसिनजों दानायनिबो आरो जोंहा जोंनि हारिमुनि जा गाननाय जोमनाय जेरै दख'ना आर'नाइ फालि बिबदिनिबो ओ बेबायदिनो गोबां दं आरो नाथाय जोङो ओ मोनसे ओनसोलावनो जोङो बिब्दि गोबां गलाफोर थायोबा एसेबां मुलाम्फा जानाय खौ नुनो थाङा आरो जोङो जेरै गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो फालांगि हैनो थाङोब्ला एसे मुलाम्फा जासिनो होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ औ औ नंगौ नंगौ ओ। दिनैथ' जोंनि बर' आइजोफोरा जिहेथु गोबां दिनै ओ दख'नानिफोर ओ फालांगिफोर होगासिनो दङ दुखानफोर होगासिनो दङ दा दा लाइमोन फैबाय थानाय आइ ओ आइजोफोरनि थाखाय नों माबायदि सानो जेनेबा ओ बेफोरबायदि ओ दखानफोर होयोब्ला साबसिन जागोन होनना सानो ना साना नोंथाङा?
औ नोंथां बेथ' मोजाङानो जोंनि जेनेबा गानग्रा